औ खुलुमबाय दे नोंथां। नोंथाङा आंनि आवाजखौहाय खोनादों ना?
खोनादों दे।
औ होमब्ला दा जोङो जिम जिमनि बारै सावरायनोसै नामा?
औ दे सावरायजायो।
उम दानि जुगावथ' जों नुनो मोनदों माने बे जिम बिराद ट्रेन्दिंव जादों आरो जिम मानसिफोरा दानि जुगाव बांसिनानो खालामनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा जिम खालामोना खालामा?
जायो इदिनो सम सम सम।
औ सानफ्रोमबो खालामोना?
सानफ्रोम सानफ्रोमबो खालामनाय जाया बिदिनो सम सम मालाबा सोलाबबा। नङाबा खप्तायाव खेबसे।
आंबो बिदिनो माने खालाम -मो नाथाय सानफ्रोमबो खालामनाय जाया आरो बिदिनो गोसो जाबा गोसो जाबा खालामो नाथाय आं सानो सानफ्रोमबो खालामनाया मोजां होननानै आरो नोंथाङालाय मा सानो?
औ माने जिमा सानफ्रोमबो खालामनाया मोज जां जुदि हायोबा जेनेबा आंनि वार्क -आउट सिडुला माने बेलेक बिदि सानफ्रोमबो जिम जाया माने सानसे सानसे बेलेक बेलेक वार्क -आउट खालामो बेनि थाखायनो माने खप्तासेयाव सप्ता मोनसेयाव सानसे जिम लाखि जिनाय जायो आरो
औ माने जिमावथ' जोंहो नुनो मोनो गुबुन गुबुन वार्क आउट थायोना,
औ
माने जोंनि माने जोंनि ओ जायखौ जोङो बांसिनै जों मा खेथ्रआवहाय रिजाल्ट मोननो हास्थायदों बेनि हिसाबै जोंहा वार्क -आउटफोरा गुबुन गुबुन जायोना?
औ नंगौ
उम जेरै जुदि नोङो ओ बक्सिं गेलेग्राबा नोंनि जिमनि वार्क - आउटा गुबुन जागोन आरो जुदि नोङो ओ बिदिनो माने ओ मडेल खालामनोबा मडेलिं खालामनोबा नोंनि वार्कआउटआ गुबुन जागोन बिदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बिनि बेलायाव माब सानो?
बिदिनो माने गासो मोन फ्रोमबो रोखोमनि जिमखौ गासैबो प्र फेसननि मानसिफोरा खालामनो हाया बिदिनो सासे खेला गेलेग्रा मानसिबा बेबो बेनि सायावबो सोनारगोनखि नों मानसिया मा खेला गेलेयो बिदि गुबुन गुबुन खेलानि थाखाय गुबुन गुबुन टिमनि टेकनिकफोर दङ माने गुबुन गुबुन खेलानि थाखाय जों जोंनि बडिनि गुबुन गुबुन पार्कखौ ओ ट्रेन खालामनां जायो बेनि थाखाय माने गुबुन गुबुन वर्कआउट थायोया आरो ना बिदिनो जेनेबा जिम खुङोब्ला जोङो माने ए मोनसे मा होनो मोनसे जाय जा जेराव जोङो माने जोंनि स्ट्रेन ट्रेनिं खालामनाय जायो आरो ना जोंनि देहाया माने बेसेबां गोख्रों बेसेबां माने सहायनो हायो जोंनि देहाया बेखौ जोङो नायनाय जायो थ' जोङो जेब्ला बिदि खालामो जोंनि बडिनि जों जोंनि देहा नि केपासिटिखो जोङो बांहोनो हायो आरोना जेनेबा सासे माने जिउआव जेनेबा जोङो गोलोर दिखांनायनि माबा थायो मानो गोबां फिथाइफोर थायो गो गिदिरफोर जेनेबा जोङो दामबेलफोर मोनगोन प्लेटफोर मोनगोन प्रदफोर मोनगोन बिदिनो थुयेनटि केजि र'स थायो बिदिनो जि केजिनि ओ प्लेटफोर मोनगोन थ'मबेफोर मोनगोन जोङो स्नि, केजि नि बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि वेट थायो आरो ना जोङो बेफोरखौ दिखांनानै ओ जों जोंनि बडिनि पार्टफोरखौ जेनेबा ओ जेनेबा आखाइखौ आथिंखौ बिदि ट्रेन खालामनो हायो आरो ना बेनिफ्राय आरो ओ जेनेबा जिमाव कारडिअ खालामनायबो जायो कारडिअ माने खारनाय बे प्लेट मिरि फोराव खारो बियो जेनेबा जोंनि ओ हार्ड थाखाय जोबोद मोजां आरो जोङो जुदि जेनेबा आखाइनि गो ख्रोंथिखो बारायनो थाखाय जोङो जेनेबा ओ वेट आखाइजों वेटफोर थिखाङो जेनेबा ओ मा होनो पुसप्सफोर खालामो आ ओ आरो पुसप्स आरो जेनेबा बेन्स बेन्स सप्रेस बेफोरखौ खालामो आरो मा होनो जेनेबा जोङो क'रनि थाखाय जोंनि देहानि क'रनि थाखाय गोबां एक्सारसाइस खालामो जेनेबा बेवहाय गोबां एक्सारसाइसफोर दङ बेजों लोगोसे जोङो क'रनि थाखाय जोङो, पुलआबफोरबो खालामनाय जायो बिदिनो गोबां क्रान्सिसफोर दं आरो बेजों लोगोसे जों जोंनि जानजिनि हाराखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बो जेनेबा वेट ओ गोलोर थिखाङो थिखाङो थिखांनानै नायो बिदोनो जेब बा ओ इदिनो गोबां माने टार्मफोर थायो आरोना जायफोरखो जेनेबा इंराजीयाव दं बेफोर टार्मफोरा हयथ' बेफोरो माने जोंनि जानजिनि देहा जानजिनि स्ट्रेन नि थाखाय खामनाय जायो बिदिनो जेनेबा जोंनि सावस्रिखौ देहाखौ माने ओ गोग्गो खालामनो थाखाय जोङो जिम खालामनाय जायो आरो ना।
औ औ औ नों बुंनाया थारैनो सैथो आरो आं सानो माने बे जिमा ओ बायदि बायदि स्पर्टस जेरै वेट लिफटिं आरो पावार लिफटिं बे मोननै स्पर्टसनि थाखाय जोबोरै ओ मोनसे गोनांथि होननानै सानो आरो आङो बे मोननै स्पर्टसनि थाखाय। मानो होन्ला जोङो ओ बे पावार लिपटिं बा वेट लिपटिंनि बांसिन गासिबो ट्रेनिंआनो बुंजायो गासै ट्रेनिंखौनो जों बुंजायो बेफोर गासैऔबो माने जिमावनो जायो होननानै सानो आरो आङो आ ओ माने लाइक खारनाय बा फुटबल गेलेनाय बेसोरथ' माने जिमफोरावहाय गावनि ओ स्ट्रेंखौ बारायनो गावनि माने बोलोखौ बारायनो थाखायलसो जिमाव फायनाय जायो नालाय। नाथाय वेट लिफटिं पावार लिफटिं आरो जायफोरा माने ओ मोनसे मडेलिं दोङो ना ओ ओ माने बडि बिल्डिं होननाय बेबायदि बे मोन थामनि थाखाय जोबोद जिमा गोनांथिसिन आरो गुबुन स्पर्टसनिफ्राय आं बिनि बेखौ सानो आरो। आरो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन वार्कआवट नुनो मोनो जेरैहाय बेन्स चिप्रेस ना जोंनि जुदि जोङो ओ लाइक जोंनि आखाइखौ आखाइयावहाय मासोल बा बेदर जोंनि आखाइनि बेदरखौ बारा बनायनो थाखाय जोङो जोंनि गोख्रों बा बारा बनायनि थाखाय जोङो बेन्सप्रेस खालामनाय जायो आरो बिदिनो बेदलिपफोर खालामनाय जायो आरो। आरो बिदिनो जुदि जोङो जोंनि आखाइनि बोलोखौ बांद्राय बाराय होनोबा जोङो फुलापसफोरबो खालामो आरो गुबुन गुबुन बिदिनो वार्कआवउट थाबावो जोंनि माने मा आंगोखौ जोङो ओ जों जोङो मा आंगोखौ जोङो माने टारगेट खालामदों बे आंगोनि बादियै जोङो गुबुन गुबुन वार्कआउट खालामनो हायो आरो। जेरै जुदि जोङो जोंनि आथिंनि जे ओ मा होनगोन बेखौ आथिं आदि ना आथिं आदिखौ जोङो जोंनि आथिं आदिखौ गोदोर खालामनोबा जोंहा गुबुन एक्सारसाइस थायो आरो आथिं फिन्दाखौ जोङो गिदिर खालामनोबा गुबुन एक्सारसाइस थायो। गिदिर बा फिसा खालामनोबाबो आरो गुबुन गुबुन एक्सारसाइस थायो। जों जिमआव माने ओ जोंनि उजनखौ खमायनो थाखायल' थाङा नाथाय जोंनि उजनखौ बारायनो थाखायबो थाङो आरो जोङो जिमाव। बेखौ जों नुनो मोनो। नोंहा बेनि बारै मा बुंनो सानो? माने जिमाव जोङो अजन कमायनो बा बारायनायनि थाखाय थांनायखौ।
नंगौ माने जिमाव थांनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जों जोंनि देहाखौ गोग्गो खालामनायनि। देहा गोग्गो माने जोङो मोनसे थि बिबांनि जोंनिया देहानि लिरथाय थानांगोन माने बेनि जौ माने हाइट आरो बैसोखौ नायनानै सासे मानसि या माने एसेबां गिलिर जानांगौ बेयो बिदि जायो आरो ना। जेनेबा बेनिफ्राय जोङो मिथिना मोनो के आं एसेबां एसेबां गिलिरनि जानांगौ मानसिया बेनि थाखाय जेनेबा सोरबा बेनिख्रुइ खमसिनबा बिदिनो मोजां डाइट प्लास जिम खालामनानै जोङो जोंनि ओ, मोनसे मोजां जि नांगौ बादि बेफोरबायदि देहानि गिलिरखौ जों मोननो हागोन। आरो जुदि जोङो अभार वेट बा ओ मानसिया माने जोबोर बारा द्राय ओमफ्राय जोंनि बैसो मथै जौथाइ जोंनि माबाया गिलिरा मानसिनि गिलिरा जुदि बाराद्रायबाथाय जोङो दाइट मोजाङै प्रपार ओ माने बेलेन्स डाइट खालामनानै जिम खालामनानै जोङो जोंनि देहानि लिर-लिरथायखौ गोलोरखौ खमायनो हायो आरो माने नांगौ बादियै खालामनो हायो आरोना। बेनो माने जिम नि थांखिया
उम, नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने जोंनि बे बि एम आइ बेयो माने थिग जानांगोन आरो माने हेलदि लेभेलाव जानांगोन आरो। आरो आङो सानो माने जिमजों लोगोसे नों नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो माने जोंनि दाइट बा जानाय लोंनाय बेबो थिग जानांदों आरो। माने जोङो ओ थिग जखमनि प्रटिन थिग जखमनि ओ कार्बस थिक जखमनि भिटामन थिग रोखोमनि, ओ फाइबार बेफोरखौ जानांगौ आरो जोङो अब्लासो जोंनि जि टारगेट बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जिमाव थांनानै, जुदिम जोङो जिमाव थांब्लाबो माने जानाय लोंनायखौ जोङो थिग खालामाबा माने थिग केेल'रि जेसेबांखिनि जों जानांगौ बेसेबांखिनि जों जायाबाला जोङो माने जोंनि ओ रिजाल्टखौ मोननो थाङा आरो मोननो थाङो नाथाय जोबोद माने लासै लासैै मोनो आरोना।
औ नंगौ अ बेनिफ्राय आरोबाव जेनेबा हो
आंनिखौ, आंनि रुमनिफ्राय माने आवाज दिडिस्टार्ब खालामदों नामा बेलेग?
इसे जाबो दं
एसे जादोंना दालाय?
जोबबाय जेनेबा ओ जिमाथ' जेनेबा गोनांथिथार नालाय जोंनि मोनसे जिउखौ सावस्रिखौ गोग्गोै लाहैनो थाखायथ' माने, माने साफ्रोमबो सुबुङा माने जेनेबा न'खरनि सानफ्रोमबोनि खामानि मावनाय दोलो जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हाया माने जिमाव जों माने मोनसे पार्टिकुलार माबा थायो जेनेबा टेकनिक थायो जों जोंनि देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय बेनिहायनो जेनेबा जिम खालामनो नांगौ आरो ना मानसिफोरा। औ दा बेनि बा जोङो बु- बे दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
औ दे नोंथां दिनथ'नोसै दे।
औ दे